हेलौ।
औ नोंथां खोनादों?
औ खोनादों नोंथां।
औ।
बिदिबा जों मानि सोमोन्दै सावरायनो?
ओ नोंथां जोङो एसे बर'फोरनिनो ओ मोननैसो मोननैसो फोरबोनि जों सायाव एसे सावरायनोसै ओ जेरै ओ आम ओ आमथिसु आमथिसुवा आरो ओ खाथि गासा बे मोननै फोरबोनि सायाव जों इसे सावरायनोसै आरो नोंथां।
जायो।
औ औ जोङो ओ। ओ आमथिसुवाया जोंना ओ दैज्लां बोथोर एबा गाव- गायनाय फुनायनि। ओ बे समावनो ओ जायो बावला साननैसोनि उनावनो बे खाथि गासा फोरबोखौ जोङो ओ जागायसिगोन आरो बेखौ जोङो बै ओ जेरै खाथि गासा अ सरि ओ आमथिसुवा होनो बे सुवा माने जोङो बैसुमुथिखौ एबा बुहुमखौ सुवा जानाय होननानै ओ फोथायनानै लायो आरो बै सानखौ बै समाव जानायखौ थिग बेबायदिनो जोङो ओ गोदोआव। सानबासिमहालागै जोङो ओ बायदिसिना खामानि मावा आबाद ओ आबाद फोथाराव जोङो हा जावा हालेवा ओ बेफोरबायदि माने जेबो खामानि मावनो मोना ओ बेखौ मावामोन आरो जोङो। सप्ता ओ सप्ता मोनसे एबा सानबासिमहालागै सुवा जायो होननानै जेबो मावामोन नाथाय आथिखालाव जोङो बेखौ ओ फुसुंनानै जोङो बायदिसिना समनि आंखालनि थाखाय बा गायनाय फुनाय बै समाव जानाय जायो। माने बांद्राय गोबाव लाखियोब्ला जोङो ओ माखासे आबादनि ओ आबाद मावनायनि खामानिफ्रा थालाङो होननानै जोङो सानथामल फालिनायखौ नुनो मोनो आरो ओ बे बे फोरबोआव जोंहा फि फिथाइ सामथाइ जानायनिबो सोमोन्दो जानायाबो सोमोन्दो दं मानोना बै समाव जोङो बायदिसिना ओ फिथाइ सामथाइ ओ जों मोननो हायो बैफोर फिथाइ सामथाइखौ जोङो बै ओ आमथिसुवानि समावनो जोङो ओ नखर नख खर खांलायनानै बा ओ गावनि नआव गोलै-गैयैखौ गुबुनिफाय लाबोनानै जोङो बेफोर ओ थायजौ खान्थाल ओ लेरख' ओ जा ओ जाम फिथाइ ओ बिदिनो आरो बायदि थिना माखासे फिथाइफोरखौ ओ लाबोनानै जायो ओ बिनि उनाव जोङो सानथामनि उनाव जोङो बे फोरबो ओ सानथामनि उनाव जोङो थारस्राङो आरो जोङो थानसालियाव गावबा गाव थानसालियाव औ गोथार खालामफिननानै ओ जो गोथार खालामनो जोङो आरज गाबो थानसालियाव बयबो जयैनो ओमफ्राय जोङो थारस्रांनानै जोङो फिन ओ आबाद मावनाय एबा गावनि ओ खामानियाव ओ माने जुरिफिनो आरो आबाद मावनाय हालेवनायफोरखौ बेबायदि आरोथ नोंथाङा ओ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा ओ नोंथांमोन।
आमथिसुवा होन जोंखौ जोंनि ओनसोलावहा सातसुवा होनना बुङो आरोना। बे नामखौ नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै।
नंगौ नंगौ खोनादों खायफा खायफा जायगायाव बुङो।
सातसुवा माने स्नि सान आरोना। सातसुवा औ। नि ओ स्नि सान बियो सुवा खालामनाङा आरोना बेखौ बे बेबायदि। आरो ओ। बे पेस। सानफोरावहा जोङा जों आमथिसुवा जाजेनो अब्लानिया बाथौ थानसालियाव थांनानै जोङो बिदिनो दाउदै दाउ फिसा बिदि हाथारो आरोना बोलिसो होयो नालाय बेबायदि। औ बिनि उनावहाय न'आव फैनानै एसे बे बादि सानफ्राव बेदरफोरबो जानो मोना आरो ओ हाफोरबो जावनो मोना मानोना हा जावबा मानिया जोंनि बिमा बैसुमुथि खौ जोङो दुखु होनाय जायो बा पाब मावनाय जागोन आरोना। बेखायनो बेबायदि मावनो मोना होनानै बुङो। हालेवनो मोना जिखुनु खामानिखौ मावनो मोना आरो नोंथां बेबायदि नाथाय नोंथाङा फोरमायनाय बाय बिनो जों ओनसोलाव बेफोरदिनो जाबाय बे आथिखालाव खामानि मावनायफ्रा थालाङो होननानै बांद्राय मानिला आरोना बेबायदिनो सानबाना सानथाम बेबादि मानियो आरो आं बारा गोसोआव गैया आरोना औ बेबायदि मानियो आरो बेनो आरो जोंहा नै जोंहा जोंनि आसामाव हादोसायावनो थानाय जोंनि गुवाहाटियावहा कामायख्या थानसालि खौबो मोनो बेहायथ' मे-मेलायानो जायो। अमबुबासि मेला होननाय दङ बेयो जागायदों सिगोन दायो बै अमुबासि मेला जायोबाथ'ओ स्नि सान बन्द' थायो मोन्दिरा थानसालिया बेहाय हाबनो मोना आरो दाना रावबो मोनजाया स्नि सान बन्द' थायो आरो ओमफाय इदिनो बायहेरायावहा मेलाफोर जालाबायो गोबां रोखोमनि ओ सादुफोर फैयो अघरि होनना बुङो जायखौ बेफोर फैलाबायो आरो जोबोद गोबां गोबां रोखोम रोखोमनि सादु अघरि बिदि नुनो मोनो बेहाय थांबा माने आरो मानसिफ्राबो जा फोथायोना जा फोथायनाय दं मानसिफोरनाव सोरबा खायफा मानसियाथ' मा खामो सेन्देलखौनो गारा आथिं खालियो थाबाय बोयो। बेबायदि आरोना औ। थाबायना हाजो गो गोजौआवसो दं मन्दिरा, औ। अ बिनो आ जोंनाव बिबायदि फोरबो दङ जों बर' हारिया मानियो आरो जोंनि आसाम हादोरसानि गासैबो ओ सुबुङानो मानियो। बेखौ मानोना बियो जोंहा मिथि थिंगाजों लोब्बा थानाय बेयो जों मिथिंगाखौ फुजिनाय आरोना। ए बेबायदि ओ बिनो आरो खोथाया माने माओनो लोब्बा दं बे मिथिंगाजों आरो मिथिंगाखौनो फुजिनाय एबा जों जेरावखि जोंनो मिथिंगायानो गासैखौबो होजोबदों जोंनो जाहोदों लोंहोदों, गासैबो खामानि बा जोंखौ थांना थाहोनायानो मा खालामदों मिथिंगायानो थांना थाहोदों बेखायनो बे आमथिसुवा होनबा जिखुनु फोरबोआनो होन जोंहा गासैबो मिथिंगाजों लोब्बा दं।
नो-नोंगौ उम।
दायो बिदिबा जों ओ नोंथाङा सिगाङाव फोरमायनाय बायदि खाथि गासा होनना बुंदोंमोन ना? औ खाथि गासा गुबुननि सोमोन्दै सावरायनो होनदोंना नोंथाङा? बिदिबा दे नोंथाङा जा गायजोनदो।
औ जोंहा ओ खाथि गासा फोरबोआ बियो ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय मोनसे आ फोरबो। ओ जाय जाय फोरबोखौ जोङो ओ आबाद ओ आबा- माइ आबाद। गायखांनानै जोङो बै फोरबोखौ ओ जेब्ला माइ फिथाइ ओंखारनो जायो, अब्ला बै समाव जोंना बे फोरबोआ जायो। ओ कार्तिक कार्तिक दानावनो जोंहा बै ओ खाथि गासा फोरबोआ जागायो।
नोंगौ अ।
औ। थिग बेबायदिनो ओ जोङो आबादनि मोजां हास्थायनानै जोङो ओम दुब्लि फोथाराव जोङो ओ आलारि बाथ थि सावहैयो। मोनाबिलियाव थांनानै जोङो दुब्लि आबादफोराव जोङो ओ गंफ्रोम। आबाद थिलियावनो जोङो आलारि बाथि सावहैयो बै आलारि बाथियाव जोङो हानि बायनाय आलारि बाथिखौ जोङो बाहायालासिनो बैयाव जोङो थाइगिर थाइगिर थाइगिर बिफांनि खंखौ जोङो आलारि बाथि महरै बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो ओमफ्राय खायफाया आरो थालिर थालिर बिफांनि ओ दनाखौबो ओ बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो। बेबायदिनो जोङो ओ आबादनि मोजां हास्थायनानै ओ जाहाथे ओ आबादा मोजाङै मोजां जायो ओ फिथाइफोरा मोजाङै जायो जाहाथे ओ माने माइनि जा इसोरजों फोथायनाय दङ बे इसोरा जाहाथे बोराबा। बेनि थाखाय जोङो मोजांखौ हास्थायनानै आर'ज गाबनानै जोङो बे मोनाबिलियाव बयबो माने दुब्लि दुब्लि आलारि बाथि सावनानै जोङो बे फोरबोखौ फालियो खाथि गासा फोरबोखौ।
नंगौ।
औ।
नो नोंथाङा फोरमायनाय बादैनो जोंनि ओनसोल आव बेबायदिनो फालियो। आरो आलारि बाथि लागायो थालिरनि दनाजों बेवहाय दुब्लि फोथाराव। मोनाबिलि समावहा ओ बेबायदि फुजा होबोयो आरो ना आलारि बाथि। सावनानै औ आरो। बिनि उनाव ओ गासैबो दुब्लि फोथारावनो बेबादि सावनाय जायो माने जोंहा आबादा मोजां जाथों बा फिथाइया मोजां थायथों होननानै जों आर'जनाव आर'ज गाबो आरोना इसोरनावहा। ओमफ्राय बेनि उनाव जों बेबायाददि गासैबो दुब्लि फोथाराव लागायनानै जाय जों नुथायखौ नुयो मोनाबिलियावहाय दा समायनाबो नुयो आरोना गासैबो दुब्लि फोथारावनो बेबायदि। लागायनाय जायो काथिक गासा लागायो।
रिथि रिथा जोंनायजों माने समायना नुयो आरोना फोथारखौ ओ।
फैनानैबो जोङो मा खालामो दाना ओ थालिर बिफां गायो आरोना। बिफां गायनानै बेहायबो। ज' गोलाव। हायनो जों जिथुबा जोंहा दिेवालिफोराव लागोना।
औ नंगौ नौ औ माने ओ लांगोनानि ओ गेट मोखाङाव थालिर गायनानै आलारि बाथि सावो आरो ना।
बिफां गायो आलारिबाथि सावो आरो। गासिबो न'खर न'खरावनो अब्लाबो नोंथाङा। जों बेखौ जा मोजां नुयो आरोना मोनाबिलियावहा। गामियाव मोनाबिलि समावहा। आाथि गासा लागायो आरो बेबायदिनो आलारि बाथि लागायो। लांगोना मोखाङावहा बिफां गायनानै आरो। न'आवबो मायनावआव लागायो बाथौसालियावबो लागायो। जोंनि बे बाथौसालि सिजु। बिफां गुदियावहा बेहायबो लागायो आरज गाबो हायमा बेबायदि। मोजां बेफोरो जोंहा। फालिबोनाय।
नंगौ औ।
आरो बेबायदिनो बर'नि गोबां रोखोमनि आरो दंबावो। ओ फोरबोफोर दङ आरो औ
दे होमबा ओ नोंथां दोनथ'नोस औ
औ दोनथ'नोसै दे। दिब्ला ओं